औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा औ दङ ओरैनो जिरायनानै। आं नोंथां नोंथांदों दाउनि सोमोन्दै एसे खोथा रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ रायज्लाय जागोन दे।
दा दाउ दाउ होनोब्लाथ' दाउआ ओ गोबां ओ रोखोमनि थायो।
औ
जेरै ओ बिब्दिनो गांसो जाग्रा बेदर जाग्रा एम्फौ एनला जाग्रा बेफोरबायदि रोखोमनिबो थायो।
औ
ओ जेरै ओ बिब्दिनो ओ गांसो जाग्रा होनोब्ला ओ बिब्दिनो दाउराइ बेफोर बायदिया गांसो जायो। आरो बेदर जाग्रा होनोब्लाथ' सिला, सिगुन दाउखा बेफोर आरो बिदिनो एम्फौ एनला जाग ग्रा बुङोब्ला दाउस्रि बेफोर बायदियानो बेफोर आरो उम खायसे खायसे दाउफोरखौ ओ सुबुंफोरा गावनि लोगो महरै बानायनानैबो लायो। जेरै दाउस्रि, दावराय अ बाथ' दाउ बायदि बायदि। आरो खायसे जेरै हाग्रानि दाउफोरखौ मानसिया बिब्दिनो उन्दैयाव हाग्रानिफ्राय लाबोनानै न'आव फिसिनानै लायो।
औ
ओब ओब बेफोर दाउफोरा दाउफोरनि गाबआबो गोबां रोखोमनिबो थायो।
औ
जेरै गोथां बिब्दिनो गोमो गोसोम।
औ
आरो बिब्दिनो गोदजा बायदि बायदि । दाउफोरनि साइजआ गिदिर आरो फिसा मोननै साइस थायो।
औ
दाबोफोरनो आरो उम नोंथाङाबो एसे बुंनानै होनायदो।
दाउ होनोब्लाथ' दाउआ मोननै रोखोमनि थायो न'आव फिसिजानाय आरो हाग्रायाव थानाय। हाग्रानि दाउ न' फिसिजानाय दाउ। फोरा जेरै न'नि दाउ हांसो, फारौ।
औ
हाग्रानि दाउ होनोब्ला गोबां जेरै सखा, दाउस्रि। दावउब'
औ औ
दावराय सिला, सिगुन बायदि बायदि रोखोमनि।
औ
दाउफोरा खायसे खायसे दाउफोरा बेदरबो जायो जेरै सिगुन, सिला बायदि दाउफोरा बेदरबो जायो।
खायसे खायसे दाउफोरा एम्फौ एनला जानानै बो थांनानै थायो जेरै दाउस्रि, सखा आदिया बेदर गोरोन्थि जादों एम्फौ एनला जायो।
औ
बेबायदिनो ना लांखार दाउ दाउब' बायदि बायदि दाउआ ना जायो
औ औ
आरो हादि दिगा आरो साम'खौला दाउआ साम'
एम्बु माइ फोथाराव नागिर नागिर जानायखौ जों नुनो मोनो एसे खायसे दाउआ मानसिनिबो रायज्ला राव रायज्लायनो रोंगौ जेरै दाउस्रि आरो बाथ' दाउआ मानसिनि राव रायज्लायनो ओ रोंगौ
औ
न'आव फिसिजानाय दाउफोरा न'नि माइरं ओंखाम बायदि जायो
औ
आरो दाउफोरा गावनि गांखंनि हेफा जाबै अख्राङाव बिरनो हायो
औ
बेबायदिनो अस्ट्रिक दाउआ बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दाउ बियो गावनि गिलिरथिनि थाखाय बिरनो हाया
औ
आरो हामिं दाउआ बयनिख्रुइबो फिसासिन दाउ
औ
दाउफोरा बेबायदिनो जाबोर जथर बुथुमनानै हाग्रानि दाउफोरा दंफां लाइफां सायाव बासा लुनानै थायो
औ
न'नि दाउ दोनग्रा न'खौ गग्रा होननानैबो बुंनाय जायो न'नि दाउफोरनो गग्रा न' लुनानै होनो गोनां जायो
दाउ न'नि दाउफोरखौ जोबोद जोथोन लानांगौबो जायो नङाब्ला न'नि दाउफोरा सम सम बेरामावबो गोग्लैयो
अ
आथिखालाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय दाउबो जों मोनो जेरै बयलार आरि
बिनिबो बेबायदिनो दाउफोरखौ बिजनेस बा फालांगिरिबो खालामनो हायो
अ
आरो गोबां रां आरजिनो हायो
अ
बेबायदिनो गोबां दाउफोर जों बुहुमाव नुनो मोनो।
औ।
सखा दाउथु फोरा माइबो जायो।
औ।
फारौविफोराबो माइ जायो।
औ।
बेबायदिनो गोबां दाव दङ। दाउफोरखौ दाउफोरनि गाबनायाबो गुबुन गुबुन।
औ।
दाव खौवौ आ। बोथोर लाना बोथोर दाउ गाबग्राबो दङ दाउखौवा बैसागु बेखायनो दाव खौवौनि गाबनायखौ गोदै होननानै बुंनांगौ जायो। दाव खौवौआ खौवौ खौवौ होननानै गाबो।
औ।
बेबायदिनो दाउआ मोननै आथोननिबो थायो। दाउज्ला आरो दाउजो।
औ।
आरो हाग्रानि दावबो दङ। खायसे खायसे फिसिनोबो हायो।
औ।
जेरै दाउस्रिखौ जों। बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ
औ औ।